खोनाबाय नोंथां ओ आङो पन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय ओ नोंथांजों आङो जोंनि आबहावाखौ माबोरै रैखा खालामनो हायो बिनि सायाव सावरायनो खालामनाय जादों नोंथां ओ नोंथांनाव सम दङ ना? अ अब्ला नोंथाङानो आंनो आबहावाखौ माबोरै रैखा खालामो बेनि सायाव एसे फोरमायना होग्रोदो नोंथां
औ नोंथां ओम आबहावा होनोब्ला आबहाया जाबाय जोंनि सुबुं माहारि बा सुबुंनि जिउजों सोमोन्दो गोनां, जेरै- बिफां लाइफांफोरा जोंनो ओ अक्सिजेन होननानै जोंखौहाय जोंनि हां हगारनाय जेरै कार्बन डाइ अक्साइद बेखौ बो ना लानानै जोंनो अक्सिजेनखौ हगारनो होायो थिग बेबादिनो मानसिनि जिउ आरो बिफां लाइफां बेजों जोबोरैनो गोथौ सोमोन्दो गोनां नाथाय आथिखाल समाव जोङो बे आबहावाखौ जोंनि सुबुं माहारियानो फोजोबस्रांनायखौ जों नुगासिनो दङ जायनि थाखाय दिनै जोंनि ओनसोलावहाय जोंनि बे बुहुमावहाय बांसिन बिफां लाइफां फोजोबस्रांनायनि जाहोनावहाय जोंनि दुंथाया बारानिफ्राय बारा जों जा बोनायखौ नुनो मोनबोबाय थादों। जायनि थाखाय दिनै दान्दिसे समबो थाथेरनो हायैबादि दुंथाइ बांनायनि जाहोनाव जों बेफोरबायाददि जानायखौ नुनो मोनदों ओ बे बिफां लाइफां फोजोबस्रांनायनि जाहोना जाबाय जोंनि सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनावनो जोङो जोंनि माखासे मि थिंगायारि आबहावा जों बेफोरखौहाय गावनो गावजों फोजोबस्रांनानै जों खैफोदखौ बोजबनानै लागासिनो दङ। जेरैहाय सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव हाग्रा बंग्रा ओ थानाय ओनसोलफोरखौहाय जोङो दानस्रां दानस्रां जोङो न' लुनाय, हादान सिफायनाय, ओ हा हाग्राखौ सिफायनानै जोङो आबाद मावनाय, बैफोर जाहोननि थाखायनो दिनै जोंनि आबहावाया जोबलांनायनिफ्राय जोबलांदों बिफां लाइफांफोरखौ दानस्रांनायनि जाहोनाव दिनै दुंथाया बारा जा दोम आरो बिनि अनगायैबो जोंहा बिफां दानस्रांनानै माखासे कलकारखाना जेरै- एन्द्रा इन्डास्ट्रिफोर लुनाय बेनि जाहोननि थाखायबो जोंना दिनै आबहावाखौहाय जों गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनलांगासिनो दङ, आरो बिनि अनगायैबो बांद्राय हायाव रासायनारि हासार होनाय बांद्राय एम्फौ फोथैग्रा मुलि होनाय,
औ
दैयाव ना हमनो थाखाय मुलि होनाय, बैफोरनि थाखायबो दिनै जोंनि आबहावा मिथिंगाया गाज्रि जाला गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांनायखौहाय जों नुनो मोनदों। दा जोङो आबहावाखौ रैखाथि होनांगौनि मोनसेल' जाहोनानो जाबाय
हानायमानि जोङो बिफां लाइफां गायनाय, आरो बेजों लोगोसे बांद्राय हायाव रासायनारि हासार होनायखौ जोङो खम खालामनानै जोंनि मिथिंगायारि हासार जेरै गोबोर हासार बैफोरखौ बाहायनाय बाहायनायखौ जोङो लांबाय थायोब्लासो जोंनि आबहावा गुबुंले जानायनिफ्राय जोङो रैखाथि होनो हागोन आरो जोङो जेरैबायदि जोंहा वर्ल्ड इनभाररनमेन्ट दे बा मुलुगनां आहावा सान हिसाबै जोंहा बा जुन खौ फालिनाय जायो दा बै समाव जोङो दुलाराय मुलुगनााङैनो जों बिफांखौ गायनाय जायो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
नाथाय गायखांनायनि उनाव जोङो बिफां लाइफांखौ जेबो ओ आबाद खालामफिना एबा जोङो बिफां लाइफांखौ खांनायनि उनाव जों जोथोन लाफिना जायनि थाखाय जोंनि गायनाय माखासे बिफांफोरा थैलाङो एबा मोसौ मोसाफोरा जालाङो बेफोरखौहाय जोङो गायखांनायनि उनाव जोथोन लानायनि जाहोनाव जोंनि ओनसोलावहाय बिफां लाइफांफ्रा खमायलांनायनिफ्राय खमायलांनायखौ जों नुनो मोनदों दा बिफांखौ जों गायनानैल' जाया जों बेखौ जोथोन लानांगोन अब्लासो जों जों गायनाय बिफांनि फिथाइखौ जों मोनजानो हागोन। आरो जोङो जेरैबायदि आबहावा साननाल' बिफां गायो। जों बै सनाल' गायालासे जों जुदि सानफ्रामबो थांबा दसथा सासे मानसिया बेफोरबायदि बिफां गायबाय थानो हायोब्ला थारैनो जोङो बे बुहुम मिथिंगानि गुबुंले जालांनाय माखासे आबहावा थासारि जों रैखाथि होनो हागोन आरो बे बुहुमनि दुंथ गो खौहाय जों खमायहोनो हागोन जेरै बांद्राय दुंनायनि थाखाय अरनारि अर खामनाय बांद्राय दुंनायनि थाखाय दिनै अर्गें बेरफुनाय बैफोर थासारिफोरखौ जों दिनैनि दिनावहाय जों नुनो मोनबाय थादों बेफोरनिफ्राय जों रैखाथि मोनोब्ला जों जेब्लायबो बिफांखौ गायनांगोन बिफां लाइफां दानस्रांनायखौहाय जों होबथानांगोन। बिफां लाइफां दानस्रांनायखौ जों होबथायोबब्लासो जोंनि बिदोंखौहाय जोङो रैखाथि होनो हागोन जेरैहाय गुबुन गुबुन हादरफोरावबो दिनै बिफां लाइफां गैयिनि जाहोनाव दुं थाय गोहोआ बारा जानायनि जाहोनाव दिनै आथिखाल समावहाय बिदुं दुंनायनि जाहोनाव जोङो थाथेरनो हायै बायदि गरम जानायखौ जों नुनो मोनबाय थादों बे बिदुं दुंनायनि जाउनाव दिनै गोबांथार सुबुंफोराबो जिउ खहा जानांनायखौ जों नुनो मोनदों सुबुंफोरजों लोगोसे जों जिब जुनारफोरखौबो जों खहा जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिफां लाइफां दानस्रांनायनि गेजेरजों जोंहा मोनसे मिथिंगायारि खैफोद आरो जों बेखौ लाबावदों जेरै दैबाना जानाय आथिखाल समाव जोंनि आसामाव गोबांथार माखासे दैबाना जानानै बर' न'खरफोर बा आसामारिफोरनि माखासे हा हाफोरखौ खुरखालांनानै न'खरफोरा सिलिंखार जालांनाय आबाद मावग्रा फोथारफोरां सिलिंखार जालांनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनबाय। थादों दा बै दै जिं जिंफ्राव जों दै बिफां गायनानै दोनोब्ला हयथ'ब्ला जानो हागौ। ओ दै बाना जायोब्लाबो बा अखा हायोब्लाबो खारलांनो बांद्राय गोहो मोननाय नङा बेनिखायनो जोङो ओ दैमा रुगुंफोरावहाय जों हानायमानि जों बिफांखौ गायनानै दोननांगौ अब्लासो बैनि बिफांनि रोदाया जोंनि हा खुरखानाय बा हा गिसिखानायनिफ्राय जोंखौ रैखाथि होनो हागोन। होननानै आं सानो दा नोंथांङाबो ओ
आबहावानि सोमोन्दै एसे फोरमायदो जेरैहाय आबहावाया माबोरै गाज्रि जालाङो जों बेखौ माबोरै रैखाथि होनांगौ बेनि सोमोन्दै नोंथांङा नोंथांखौ आं एसे फोरमायनानै होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय
औ नोंथां ओ जों आबहावा होनना बुङोब्ला बयबो मिथियो हा दै बार ओ मानसि दुमसि बिफां लाइफां जिउ जिबि गासिबो आबहावानि सिङाव गोल्लैयो। बिनि गेजेर आव आबहावा गाज्रि जानाय होनना बुङोब्ला ओ मोननै रोखोमै गाज्रि जायो। ओ सुबुं अनजिमा मावनाय दांनायनि गेजेरजों गाज्रि जायो आरो मोनसेया ओ मिथिंगानि खैफोदनि थाखाय आब हौवाया गाज्रि जायो। मिथिंगानि खैफोद ओ मिथिंगायानि खैफोदै गाज्रि जानाय होनोब्ला अरनारि अर खामनाय अरगें बेरफुनाय ओ हाग्रायारि ओ अरन अरनारि अर माने ओ खरान जानाय बेबायदिजों ओ गाज्रि जायो। ओ आरो सुबुङा मावनाय दांनाय होनना बुङोब्ला जेरै आबाद फोथारफोराव बांद्राय बिबांनि रासायनारि हासार आरो एम्फौ फोथैग्रा मुलिफोर बाहायनाय। ओ बेफोरबायदि मुलि बाहायनायनि थाखायनो ओ दिनै आबाद फोथाराव मुलि सारनाय सारनानै ओ एम्फौ एनलाखौ ओ बुथारबाय। ओ एम्फौ एनलाखौ जाग्रा ओ जेरै गोबां दाउ दङ ओ दाउस्रि ओ दाउस्रि हाजि। ओ दाउ ओ आरो गोबां रोखोमनि फिसा-फिसा ए माने दाउफोर। ओ बेफोर दाउफोरा माने एम्फौखौ मोनजाला एम्फौखौ मुलि सार थाबाय नालाय आबाद फोथोराव एम्फौआ थैबाय मोनजाला ओ दाउफोराबो ओ माने आदारनि आंखाल जाबाय ओ बिसोरो थैलांबाय ओ दाउफोरा थैलांबाय बिनि ओ उननि बोसोराव ओ आ बांसिनैसो माने एम्फौ एनलाया ओ एरलांबाय आरो ओ बेबायदिनो एरै-एरै माने ओ बांसिन दाना आब आबाद फोथोरफ्राव मुलि साराबानो ओ आबादखौनो मोनला। बेबायदि थासारि फैबाय ओ दा आरोबाव ओ बिफां लाइफां ओ बिफां लाइफांखौ जोङो ओ सुबुंफोरानो माने बांद्राय सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय ओ दंफांफोरखौ ओ दानफाय-दानफाय ओ‌ गामि बानायबाय ओ न' लुबाय आरो ओ न‌' लु खांनानै ओ जेब्ला बआवनो ओ माखासे कमपानिफोर गिदिर-गिदिर कमपानि बेफोर गायसनबाय ओ बिनि थाखाय ओनसोलफोराव माने ओ बिदुं बेयो बारा जाबाय। ओ बिफां लाइफां गैयाबाथ' ओ बिदुङा ओ बारा जायो। अखानि बिबां बियो खम जायो। ओ दा जोंनि ओनसोलफोराव ओ बेफोरखौ होबथा ओ फरेस्ट गाद ओ बेफोरो बिसोरो बिफां लाइफां ओ दानफायनाय बेखौ जोङो ओ माने होबथानांगौ। ओ गोख्रों राहा लानांगौ ओ बिफां फांसे ओ दानफायोब्ला ओ बिसोरखौ ओ जिनिफ्राय ओ जिथा बिफां बा जेसेबां हायो बिसिबां गायहोनांगौ। ओ आरो अर'नारि हाग्रा फोजोबनाय बेखौथ' ओ माने ओ फोजोबहोनोनो ओ नाङा आरो। दानफायनोनो नाङा। ओ दा बावैसो जोंनि ओ ओनसोलफोराव ओ जेरै ओ क'क्राझार डिस्ट्रिकनि सिङाव थानाय सरलपारा पिकनिक स्पटनि एसे खोलाहा थानाय ओ सिखोनना जोहोलाव नेसनेल पार्क ओ बेखौ पार्क हिसाबै जोंहा खुलिबाय। ओ नाथाय ओ गोबां सुबुङानो ओ जोंनि लकेलिटि सुबुङानो दानस्रांबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। ओ बेखौ माने ओ जोंनिनो फरेस्ट ओ फरेस्ट गार्डफोरा गोख्रों राहायै माने दानफायनायफोरखौ होबथानांगौ। ओ अब्लासो जोंनि आबहावाया ओ माने ओ मोजाङै नांगौखिनि हां लानायाव ओ जोंनि ओ बिदुंनि दुंथाइ ओ बिनि सायाव मोजाङै थागोन। ओ आरो बेजों लोगोसेनो बिफां लाइफां गायनानै ओ जोङो गोबां रां आरजिनो हायो ओ गोबां बिफांफोर दङ ओ खान्थाल बिफां ओ लिसु बिफां ओ गइ बिफां ओ थाइजौ खान्थाल बेफोरो गायनानै जोङो ओ आबाद महरैबो ओ जोङो बिफांफोरखौ मावनो हायो। ओ बेफोरफ्राय जोङो गोबां रोखोमनि अक्सिजेनबो मोननो हागोन। आरो जोङो फिथाइ सामथायाइबो मोननो हागोन ओ जोङो लिसु बागानफोर गायोब्ला जोङो बेखौ फाननानै ओ हाथाइ बाजारफ्राव फाननानै जोङो गोबां रां आरजिनो हागोन। खान्थाल फिथाइफोर गायनानैबो ओ बैग्रि बिफां ओ गोबां रोखोमनि बिदिनो थाइजौ बिफां ओ थाइजौ बिफांखौबो गोबां रोखोमनि मानसिफ्रा जायो ओ जों सुबुं माहारिनि नि ओ जाग्रा खाजा हिसाबै गोबाङानो जायो बेबायदिनो फाननानैबो जोङो गोबां रोखोमनि रां आरजिनो हायो आरो जोंनि नख'राव नांगौ जानाय बेखौबो जोङो सुफुंना लानो हायो। ओ बेबायदिनो ओ आबहावा गेब्रोंनाय होननानै बुङोब्ला ओ मानसिनि मानसियानो ओ माने हाग्राखौ फोजोबस्रांनाय ओ बेफोरो गासिबो ओ मानसिनि मावनाय दांनायनि थाखायनो जायो। ओ बिसोर गासिबो मानि थाखाय जायो होननानै बुङोब्ला ओ जों सुबुं माहारिया माने बांनायनि जाहोनावनो जादों। नाथाय बेखौ फोजोबनो ओ जोङो माने आबहावाखौ रैखा खालामनो होननानै माबोरै हागोन होननानै बुंङोब्ला जोङो गोबां माने ओ राहाफोर होबथानायनि आबहावाखौ गेब्रेंहोनायनि होबथानायनि गोबां राहाफोर दङ। गेजेराव जोङो गबियावनो ओ सुबुं अनजिमा बांनायखौ जोङो होबथाग्रोनांगोन। ओ बिनि उनाव जोङो बिफां दानफायनायखौ हाग्रा बंग्रा फोजोबनायखौ जोङो होबथा नांगोन। ओ बिनिफ्राय जोङो आबाद फोथारफोराव रासायनारि बांद्राय हासार बाहायनायखौ आरो एम्फौफोर ओ एम्फौ खोथैग्रा मुलि सारनाय बेखौ जों होबथानांगोन। ओ बिनि उनाव ओ बांद्राय बिबांनि गारि मथर माने सालायनाय ओ पेट्रलियाम बायदि सोग्रा बेखौ जोङो ओ माने बेटारि बेटारि बाहायनानै जोङो होबथानो हायो ओ आरो संनाय संनाय खावनायावबो जोङो माने माखासे गोनोखो आदब ओ बि